औ ओ नोंथाङा खोनादोना
औ नोंथां खोनादों
आं ओ नोंथानो फन खामनायनि जाहोनानो जाबाय जेरावहाय जोङो ओ फास्टआवनो ओ जेरैहाय आबादखो मा मा मावनाय जायो बा नोथां मोननिखि मा मा आबाद मावजेननायनिफ्राय जोबनाय लागै माव नाय जायो नोंथाङा खोन्थाहरनो हागोना एसे फोरमायनो हागोन ना
औ आबादनि सायाव ना नोंथां
औ औ आबादनि सायाव
औ आबाद बुङोबाथ' जोंनियाव गोबां रोखोमनि मावनायखौ नुनो मोनो बेनि मादाव जोङो दैज्लां बोथोराव गोबाङैनो माइनि आबादखौ मावनायखो नुनो मोनो जोंनि जायगायाव स' माइनि आबाद मावनोबाथाय जोंनो गिबियावनो नांगौ जायो माइज्लिनि माइज्लिखौ नांगौ जायो औ नोंगौ बै बे माइज्लिखौ जोङो बै बाजारफोरनिफाय नार्सारिनिफाय बायनाबो लायनाय जायो आर' नङाबाथाय न'आवनो जोङो बेखौ ओ थां-थांनाय बोसो रफोरनिखौनो जोङो माइखौ जमा खालामनानै दोनो माइज्लि हिसाबै माने जावनानै बेयाव थानाय गुग्लाफोरखौ जोङो साफा खालामना लाग्रोयो दालाजों ओ जावनानै आरो बिदिनो बेखौ जोङो दोनो आरो बे माइज्लिखौ जोङो जेब्ला फोनो नांगौ जायो अब्ला जोङो दैयाव सोमना दोननाय जायो बस्थायाव सोनानै आरो बेनि उनाव बेखौ हरसे थाल्ला जोङो ओ दैयाव सोमना दोनखांनायनि उनाव बोरियाव जोङो बोखांना दोनो जेब्ला बोरियाव बोखांनानै जोंनिया दैया राननो हमो एबा दै या सरदो अब्ला जोङो बेखौ न'सिम लाना फैयो न'आवनो जोङो हायाव बेखौ लखबनानै दोनो मोजाङै फेनस्रानानै आरो बेखौ जोङो ओ थालिर बिलाइ नहलेबा बेदिनो जोङो थास' बि थास' बि लाइ बेफोरजों जोङो खोबना दोननायखो नुनो मोनो थास' गोसोमनि बिलाइजों बांसिन जोङो खोबना दोननायखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला बे बेयो जोंनिया गाजा बेरगोन हरसेनि गेजेराव अब्ला जों बेखौ फोथारसिम लाना थांनाय जायो दुब्लिसिम माने जि जायगायाव जोङो बेखौ फोगोन बै जायगासिम लांना जायो आरो जि जायगायाव जोङो फोगोन बै जायगाखौ जोङो ओ बेनि सिगांनो जों माने हालेवना लाग्रोनाय जायो हालेवनाय बुङोबा बेवहाय जोङो गोबाङैनो दाथ' ट्रेक्टर जोंनो हालेवनायखौ नुनो मोनो गोदो जों मोसौजों नांगोलखो हालेवनाय नुयोमोन दा जोङो ट्रेक्टरजोंनो गोबां हालेवनानै बिदिनो हाखौ जोङो फोमोननानै लायो आरो फोमोननाय हायाव जोङो बेवहाय बै जोंनियादि माइज्लि सोमनानै जोङा गासा बेरहोना दोनदोंमोन बेखौ जोङो बेवहाय आखाइजोंनो जोङो फारि फारि सारना होयो आरो सारखांनायनि उनाव बेवहाय जोंनिया ओ दान मोनसे बा दान मोनसे खावसेनि उनाव जोंनिया जौवो आरो जौखांनायनि उनाव जेब्ला ओ बेवहाय ओ जों बेखौ फुना हानाय जायो फुना हानाय जाबाथाय जोङो बे खौ फुबाय ओ फुनायनि उनाव जों गायनो गोनां जाबाय स जेराव जों गायगोन बै हाखौबो जोङो माने ओ गिबियावनो एवग्रोना लानाय जायो बिदिनो ट्रे क्टरजों आरो एवखांनानै गेजेर गेजेर जोङो बैयाव आलि होनाय जा यो खादालजोंनो बेखौ आरो जेब्ला दै थायो दै थानो थाखाय जों आलि खौ होनाय जायो आरो नोंथां दैनि गोनांथिबो जायो नालाय माइ आबाद मावनायाव बिदिनो जोङो जेब्ला बिदि खालामखांनानै हाखौ फोमोनो अब्ला जोंनो गायनो थाखाय मानसिफोरखौ नांगौ जायो आरो बिदिनो मानसि मानि जों बिदिनो गामि फोरनि नलबा साखाथिफोरनि गामिनिफ्राय जों मानसिफोरखौ फैनानै जों बेवहाय गायहोयो गायहोनायनि सोलाय जोङो बेवहाय बिसोरनो ओ रांफोरखौ हरनाय जायो आरो आरो बिदिनो जेब्ला बियो गायखांनायनि उनाव बिदिनो देरबोनो हमगोन देरबोनो हमबा बेवहाय बायदि नाङि जोंनिया हाग्राफोरबो रज'यो बेफोर हाग्राफोरखौ जों गेजेर गेजेर सम सम जों फुना होनो नांगौ जायो आरो जोङो हासारफोरखौ गेजेर गेजेर बाहायनाय जायो मानो होनब्ला जों ज बेवहाय एम्फौ फोरबो थायोथ' बेफोर एबा बायदि रोखोम थायो आरो जोंनिया फिथाइया मोजां जानाय रखम जोङो हासारफोरखौ होनाय जायो जेब्ला फिथाइ देया जोंनिया बिदिनो गोदोर जागोन गोदोर जानानै जोंनिया जेब्ला मोनगोन मोनबाथाय जोङो बेखौ हाना लाबनो थाखाय साखा फारा जायो स' हाना लाबनो थाखाय जों गोदोनि बायदिनो खासिखौ बाहायनानै बिदिनो गामिनि सुबुंफोरानो हौवाफोरखौ जोङो गोबाङैनो ओ बेवहाय थांनानै हानानै न'सिम ओ हुलाबारियाव थुनानै जोङो बानना लाबनाय फाफ्लियाव बानना लाबनायखौ नुनो मोनो आरो बानना लाबनानै जोङो मोनसे जायगायाव दोनो आरो दोननानै जोङो बिदिनो मारोन होनाय नुनो मोनो मारोन होखांनानै जोङो जि माइ मोनबाय बे माइफोरखौ दुलिफोराव सोना दोनो आरो बस्थाफोराव सोना दोननायखौ नो नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो गोबां जोंनि जायगायाव जेनेबा बिदि आबाद मावो बेखौ मावखांनायनि उनाव जोंनियाव बिदिनो फाथो आबाद मावो सोरबाबा जोंनिया बेसर आबाद मावो आलुनि आबाद मावो बायदि रोखोमनि आबाद मावनायफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरो नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो आरो मा मा रोखोमै आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो मा मादि मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ। ओ थिग ओ नोंथाङा होननाया नंथारगौ जेरैहाय नोंथाङा होनलांबाय जोंनियावबो ओ माइनि आबाद होनबथायथ' जोंनि देरसिन आबादानो माइयानो नङा होमबा? जोङो माइ गैयाबाथाय जोङो माइरं जानो बा बायनानै जानो बहुद खस्थ' बा फैसानि आंखालसो जोङो बायनानै जानाया खस्थ'सिन जेरावहाय जोङो आबादखौनो मावनानै जानो गोनां जायो जेरैहाय नोंथाङा होनामलांबाय ओ जा माइ थायो जोङो थांनाय बोसोरखौनो थांनाय बोसोरनिखौनो माइखौ एसे दोनना लायो आरोना जेरावहाय जोङो खोथिया फोनो थाखाय ओ नोंथाङा होननाय बायदिनो जोङो बस ओ ओ सोना लानानै जोङो दैमा बा गाथोनफोराव लांनानै जोङो हरनै गाहाम सोमनानै दोननाय जायो ओमफ्राय बोखांना लाबोन लाबोनाय बेनि उनाव जोङो हायाव मोजाङै बफबनानै बा थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइ जि दोखबना दोनो जेरावहाय गाजाया मोजाङै बेरथो होननानै दोननाय जायो। थिग नोंथाङा होनलांबाय सिगाङावहाय जेरै ओ खोथियाफोरनि थाखायबो जोङो हाल मोजाङै हाल एवग्रोना लानांगो ओ गोदोहाय बांसिनानो मोसौफोरजों ओ हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगावहाय ओ जोङो बांसिनानो ओ ट्रेक्टर दो हालेवनायखौ नुनो मोनो। ओ मानो होनो थाङोबा गोदोहाय गोबां आइ जायोमोन होननानै आं सा नो मानो गोदोहाय मोसौफोर थायोमोन बा मानसिफोरा बेमार आजारनि ओ जेबो खहा जायामोन बा दानि जुगावहाय मानसिफोरा गोबां खस्थ' खालामनो हाया ओ मानो होनोबा मैगं थाइग थाइगंनिफ्राय जानाय नालाय ओंखायनो खस्थ' खालामनो हाला आरो जेरावहाय ओ मोसौआ बाराद्राय बा गोबां हालेवनो हाया ओ दरजो हालेवब्लााथाय जोङो गोबांबा जेसेखि बुरजा जाया मानो हालेवनानै जोङो गायनो हायो। ओंखायनो जोङो खोथिया फुनांगौ खिनि मोजां हालेवनानै फोमोनना लानानै जोङो खोथियाखौहाय ओ जेरावहाय माइ खौहाय मोजाङै सारना होनांगौ खोथियानि थाखाय ओमफाय थिग बेबायदिनो ओ खोथिया देरबाथाय जोङो मोजाङै आलि दाननानै बा आलिया गैयाबाथाय थ' जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आलि होखानाय मानो होनोबा दैनि थाखायनो होनाय जायो। ओमफाय ओ मोजाङै हालेवना लानानै आलिफोर होनानै ओमफाय जोङो न'खरनि नि मानसिफोराहाय ओ गोबां हाखौथ' गायनो हाया ओंखायनो गामिनिनो आइजोफोरखौ लेंहरनानै माइखौ गायहोनाय जायो आरोना ओमफ्राय गोदोहाय बांसिनानो बदल गायनायखौ नुनो मोनोमोन दानि जुगावहाय बदल बायनायखौ नुनो मोना गोबां सिगाङावहाय खावरि न खावरिखौ मिथिगोना
औ नोंथां थारैनो
ओ बदल गायनाय बा खावरि एखेया मोननैबो एखेयानो होनजायो थिग बेबायदिनो ओ गो दोहाय बदल गायनायखौ नुनो मोनोमोन बा जयैनो जोबथायावहाय न'खराव गोबां ओ रंजानायजों लोगोसे जानायबो जायोमोन बदल गायनानै बा खावरि मावनानै ओमफाय दानि जुगावहाय बांसिन बिनो खामला मावनायखौ नुनो मोनो खामला होनबाथाय हाजिरा
औ नंगौ नोंथां
औ हाजिरा गायनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो हाजिरा लेंहरनानै गायहोनाय जायो आरोना माइखौ जोङो माइनि आबाद होनबाथाय। बेबायदिनो गोबां दानि जुगावहाय एम्फौफोराबो जोंनि माइख गोबां लस खालामना होयो। जोङो हाग्राफोरखौबो गेजेर गेजेर फुनांगौ जायो ओमफाय देरागौमानि जोंनि मोनसे ओ कारत गासा नों-नोंथांमोननिखबो जायोना कत गासा या औ बे मोनसे फोरबो दोङो जोंनि जायखौ जोङो गोबां बहुत मानसियानो फालियोबा हारसा बर' गासैबो फालिजोबो मानो होननो थाङोबा जों जों जा खस्थ' मावनानै गायनाय बा फैसा गारनानै जोङो जा गायनाय माइखौबो जोङो ओरैनो मोना गोबां खस्थ' खालामनानैसो मोनो नालाय ओंखायनो बोसोराव खनसे जा खाथि गासा थायो बेखौ जाहाथे माइआ मोजां मोजां जाखो जोङो बिदि होननानै खुलुमनाय जायोबा ओ थुगि एसे होनानै बाथौआवहाय लांनानै होनाय जायो आरोना जाहाथे मोजां जाथों फिथाया होननानै थिग बेबाय दिनो जोङो मोनबाथाय गामि बिनो आइजोफोरफोरखौ बा हौवाफोरफोरखौ लांनानै हानाय जायो जेरावहाय हौवाफोरा न'आव रोगानायजों माबा हेफाजाब होयो आरो ओ ओरैनोथ' हेफाजाब होआ जेरावहाय जोङो हाजिरा होनबाय आङो गोदो सिगाङावहाय हाजिरा लेंनानै जोङो लाबोनाय जायो ओमफ्राय लाबोनाय बिनि उनाव जोङो जा नारा होयो ओ बेखौ सिगाङावहाय मोसौजोंनो मोनाजासे बा हर जासे जोङो ओ लानायखौ नुयोमोन नाथाय दा ओ गोबां मेचिन ओंखारनायजों जोङो मोसौजोंदो नानायखौ नुला आर ना मेचिनजोंनो नानानै दोननाय जायो ओमफफ्राय आबाद होनबा आबाद होनबाथाय आबाद ओजोङो जा माइनि आबाद जोबनाय लोगो लोगोनो बांसिनानो बेसरनि ओ- खेथि मावनायखौ नुनो मोनो आरोना आबाद जायखौ जोङो बे जनि आबाद होनो माइ जोबनाय लोगो लोगो बेसरनि आबादखौनो बांसिनानो मावनाय नुयो मा
नोंथांनि ओनसोलाव मा मा माइ आबादखौ मावनाय जायो ओरैनो?
औ ओ जोंनियावथ' बांसिनानो रनजित ओमफफ्राय बायदिसिना बायदिसिना माने गोबांखो आं मिथिया आर ना
औ माइब्रा जोसा बेफोरखौ मावो ना नोंथां?
माइब्रा जोसा फो थ' मावनाय जायो एसे एनै ओ बांसिनानो रनजित बा ओमफफ्राय गोबां गोबां ओ- जेरैहाय नाम दङ आं बाला मिथिया आर ना ओमाय ओ- थिग बेबायदिनो ओ- बेसरखौ मानो आबाद मावो होनबाथाय जोङो थावखौ बायनो थांबा गोबां दाम दाम जानायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
नंगौ न थांथारनो
दानि जुगावहाय जोङो ओ- आधा लिटार थाव होनो सप्तासेबो थाङा होननानै आं ओ- सानो
नंगौ नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नामा नोंथां औ दे बिदिब्ला जोङो उनावाय रा गोग्लैसिगोन गोजोन्थों नोंथां